हेलौ औ नोंथां खोनादोंना? औ नोंथां आं कल खामनाय जाहोनानो जाबायना नोंथां ओ नोंथांनो दस जि सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
सावराय जागोन।
औ नोंथां अब्ला थां सावरायनायखौ लादोनि ना नोंथां।
औ दे सावराय जागोन
ओ ओरैनो नोंथां आं नोंनाव ओरैबायदि मोनसे सोंथि सोंसै आरोना नोंथां। ओ जोंनि दा सोलिबाय थानाय औ सोलिबाय थानाय माखासे बारहावा आबहावा थासारि ओ मा बायदि सोलिबाय दं आबहावाफ्रा गुबुंले जानाय माबा माबि बेफोरनि बागै एसे नोंथा बुंनो हागोन नामा? माबायदि गुबुंले जाबोनो हमदों।
आ अ' गुबुंले जानायाथ' बि फां लाइफां खम जानायनि जाहोनाव गुबुंले जायो बां नानो मानोना ओय नै ओरैजाय बिफां लाइफां थानाय फोरखौ दानफायजोबनानै आगर गुबुंले खालामो बांसिन मानसियानो आरो ओरै माबा फेक्टरि गायसननायफोराबो इन्डास्ट्रि गायसननायफोराबो बारा जाबाय नालाय। बिनि जाहोनावबो आवगाय जायो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां। ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला आब'आव गुबुंले बिफां लाइफाङानो खोब माने बांसिनै खम जाबोनायावनो माने बांसिन बेफोरबायदि दुंहाव थासारिया सोमजिदों आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। साननि साननि दुंनाया बारा जानो हमबाय बिफां लाय फां खम
नोंगौ नोंथां नोंगौ थिगानो थिगानो। ओइ आजिखालि थ' गोबां मानसिफ्रानो माने ओरै ओ सा ओनसोलफोराव माने गोबां मानसिफ्रानो बिफां लाइफांखौ दानफायनायखौ नुनो मोनो ना नोंथां?
औ नोंथां ओ साहा ओनसोलाव बिफां लाइफां दानफैनाय बांसिन जाबाय जानायालाय। माथो खामनो आरो।
औ ओम ओरैनो टाउन ओनसोलफ्राव औ। नंगौ नंगौ नोंथां ओरैनो टाउनफोरावथ' बुंनो थाङोब्ला खोब बिफां लाइफां गायो आरोना नोंथां माने बैफोर ओनसोलाव खमखाय माने बिफां लाइफाङा सिगांनिफ्रायनो खमखाय माने खोब बिफां लाइफांफोर गायो आरोना फिल्डफोराव बा माबाबायाव बैफोरबायदिनो गायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां गायो।
नि बा जुन होनो बा अक्ट' बै बा अक्ट' खालार खालि माने ओ बयबो कलेज स्कुल बेफोरबायदि फरायसालिमाफोराव माने खोब नुनो मोनसै सै आरो दाना आथि थिखालाव बै बिफां गायनायखौ नोंथां औ ओरैनो नोंथाङा औ नंगौ नंगौ औ। फोरोंगिरिफ्रा लाबोना बायनानै गायफैनायाव हेफाजाब होफैनायजों फरायसाफोरा गायफायो
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा गायफेरबाय नामा बेफोरबायदि बा जुनफोराव फरायसालिमा फरायसालि बेफोराव गोजौ जौमा फरायसालिफोराव?
औ नोंथां आंनि फरायसालियाव गायफेरबाय नाथाय फरायसालिमायाव गाय-गायहैफेरनो मोनाखै आरो ना माने।
औ नंगौ नंगौ नंगौ। मोजां खोब। आंबो फरायसालियाव गायफेरबाय गायनाया खोब मोजां दा बिफांफोरा देरनानै दंसोयो सिगां जाग गायबोनो मोन्नाय। ओ गोसोफ्राबो खोब मोजां मोनदों गोग्गानाय मोनदों ओ सिगांनि समाव गायबोनाय बिफां लाइफांफोरखौ नुबोनानै। सोमखोर गोथां गाबनि सोम जिनाय बेफोरबायदिनो खोब नुबोदों आरो नोंथां ओरैनोथ' जोंनि सा ओनसोलावथ' खोब दानफायसोयोनादां बिफांफोरखौ
औ हाजो ओनसोल साइदजों न' लुनो जायगा गैया जाहैयो थानो जायगा गैयिनि थाखायनो दानफायनाय जायो माने नोंथां आबाद आबाद फोथारफ्राव आबाद मोजां जाया दैनि आंखाल बेफोरखौ
नोंगौ नोंथां नांगौ औ
औ नोंथां नोंगौ। आथिखालावथ' बै आबहावा गुबुंले बुंनो थांला ना नोंथां
औ खोनादों।
औ खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादों बुंलाय नोंथां।
माखासे सुबुं अनजिमा बांनायनि सायावबो खोब गुबुंले जायोना नोंथां?
औ नंगौ दानि सुगाव उदैया बाङो। थैनायनि जा थैनायनि जा माबाया खमायबायना?
औ औ नंगौ नोंथां। बेफोरबा बिदिनो माने बाङोसे बाङो थाग्रा जायगानि गोनांथि जायो बेदिनो औ नंगौ। न' बां थानो थाखाय बिफां लाइफांफोरखौ फोजोबना जायगा बान नाय औ नंगौ नंगौ।
उमहु
ओरैनोथ' बिफां लाइफांफोरखौ ओ खमैसो दानफायनांगौ मानोना जाय बिफां लाइफांखौ दानफायगासिनो बेफोरनो जोंनो माखासे दुंहाव थासारिखौ सोमजिहोगासिनो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओं
औ नंगौ नोंथां।
औ औ ओरैनो हमना ला बिफां लाइफांफोरा जेरै सोमखोर गोथां गाब गैयाब्ला सान्दुंनि गोहोआबो खोब नारसिननो मोजां मोनो।
नंगौ नोंथां।
उम। बेखायनो खोब गायनांगौ आरो। बिफां लाइफांफोरखौ ओरै बुंनो थाङोब्ला माखासे औ नोंथां नै ओरै बुंनो थाङोब्ला माखासे फरेस्ट फरेस्ट होननाय मोनसे थायोना जा पुलिस हानजा रैखाथि होग्रा बेफोर माने खोब बिफां लाइफांफोरखौ रैखाथि होदों गायदों आरो माने बिदिनो खोब जौसे बिघा जौखोन्दो बेफोरबायदिनो बिफां लाइफां गायनायनि माखासे प्लान खालामदों आरो बिसोर माने। नुनो मोन्दों आंबो खोब गायनाय। जोंनि सा ओनसोलावबो एसे एनै गायदों गायनायालाय फरेस्ट होनो जायखौ।
औ औ।
जोंनि ओनसोलावबो गायदों गायनायाथ' बिसोरो।
औ औ नोंगौ नोंथां गायनांगौ।
उम।
जेसेबां हायो गायनांगौसो नोंथां बेफोरबायदिनो।
औ औ।
ओरैनो। नोंथांमोननि ओनसोल गामिफ्रावबो बेफोरबायदि बिफां लाइफां दानफायनाया सोलियो नामा नोंथां।
जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि बिफां लाइफां दानफायनायाथ' खम। ओनसोलाव अबेबा खरायनायाव बांसिन दानफायो जों नुस'ना माने नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
गासै जायगाखौनो नोजोर होबाय थानो हाया नालाय नोंथां।
नंगौ नोंथां नगौ थिगानो।
औ। खोब माने बिदि बिफां लाइफां गायनाय नुनो नुनो मोनो होनना बुंनो थाङोब्ला जाखिनि बबावबा फिल्ड टाउन सोहोरनियाव आरोना नोंथां ओ। टाउन सोहोरनियाव माने। गोबां बिफां लाइफां बिदिनो गायनाय हाबाफारि लानाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो मानोना टाउन सोहराव ओरैबायदि दुंथाइ सोलिदों माने गारि मथर खारनायजों लोगोसे माखासे दारिमिननि गायसननाय बेफोरबायदिनि गुदुंथाव दुंहाव थासारि सोलि। सोमजिनायनि जाहोनावनो माने टाउनाव खोब गरम माने गोजां बोथोरबाबो गरमनि माबाखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
खायनो बेनिखायनो टाउन ओनसोलाव माखासे ओ हाबाफारि लानानै गेदेर गोलाव मानसिफ्रा हाबाफारि लानानै माने बिफां गायनाय जाखिनि हाबाफारि रैखाथि होनाय बिफांखौ माबायदि गायनानै माबायदि जोथोन लानांगौ बेफोरबायदिनि खोब माने बानायनायखौ नुनो मोनदों आरो आं नुनायालाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओरैनो माखासे बिफांफोरखौ जों जेब्ला गायो अब्लासो बिसोरबो जोंनो ओ सक्ति होयो गोहो होयो जोंनि जिउखौ बासायो ना नोंथां बे फोरबो उम। जाय बिफाङा जाय बिफांखौ जों दान फायो बेनो जोंखौ रैखाथि होयोमोन आरो लोगोसे बिदिनो बिफांफोरा स्ला हमना ला बबावबा बिदिनो जायख्लुम बिफां लाइफां थायो बेफोरबायदि खोब मोजां आरो माने गुसु सु देम बारबो नाङो खोलो खोलो आबहावायाबो थाजिम जायो। बेफोरबायदिनो औ बेनिखायनो जेसेबां हायो एसेबां माने बिफां लाइफांखौ गायनांगौ ओ बेफोरबायदिनो आरो नोंथां
उम नोंगौ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिफां लाइफां दानस्लां दानफायनाया बिराद बारा नामा?
औ नोंगौ ओम बिफां लाइफांलाय खोब ओम बिदिनो फोजोबो फोजोबस्राङो फोजोबस्रांनायलाय गायनाय मानाय माखासे न' खुन्थानि थाखाय गायो। लोगोसे थानो थाखाय न' बानायनो थाखाय जायगा नांगौ जानायनि थाखाय हाग्रा बंग्रा दानस्राङो बेफोरबायदिनो आरो खोब नुनो मोन नो माने जोंनि ओनसोलफोराव दाननो ओरैनोथ' बेलेग औ नोंथां ओरैनोथ' बेलेगाव दाननायफोरखौलाय नुनो मोनो आंबो नुनाया।
औ औ
औ खोब गायनायखो नुयो आरोना बेलेगाव इदिनो माखासे माबाफोरखौ लानानै गायनाय माना नाय औ औ नुसै आरो ना नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव फरेस्ट हान्जानै मोनसे हान्जाया था मा नुजाहैयाखै नामा नोंथां ओरैदि बिफां लाइफां गायनाय दानफायनायखौ बादा हो
जोंनि ओनसोलाव जाहैनाया होमबाबो माने जा समाव बिफां लाइफां दानफायो आरो ना नोंथां। ओ बै समाव माने ग्रोब नुजाहैयो आरोना दा बिदिनो उनफोराव बिदिनो दानसेया बा सप्तासेया लागै थानायावसो उनावहायसो माने लासै लासै नुयो आरो माने नुबाबो जा बुंनो हाला जाहैबाय एसे एनैखौबो बिदिनो बियो गाव गावनि बेक्थि खायसे हायाव थानाय हिसाबै फरेस्टफ्राबो जेबो बुंनो हाला जाहैबाय नालाय बेफोरो गाव गावनि सायावसो सोनारसिगो खोनादों नोंथां बिफां ला माबा लाखिनांगौ नोंथां आस्सा नोंनो नांङा खोनादों ना नोंथां
औ नों
आसा खालामो बि बेफोरबायदिनो मिथियै बाथ्राफोर बा बेफोरबायदि ओ माबायदि थासारिखौ मोज-मोजाङै लाखिनांगौ बेफोरनि बागै सावरायनानै नोंथांजों खोब गोजोननाय मोनदों आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
औ होनबा आसा खालामो उनफ्राव नोंथांजों सावरायबावनो मोनगोनखौ आसा खालामबाय नोंथां औ दे नोंथां दे